खोनादोंना औ जों मा मागोनि खोथाखौनो रायज्लायदोंमोन ने?
औ बेखौनो रायलायफिननोसै
मागोआव दंफाङाव जिगाब खानायखौनो रायलायदोंमोन
औ जिगाब खाखां जिगाब खाखांनाय माने मा होनो जिगाबाव दंफाङाव जिगाब खा खायफा खायफा होननाय बायदि दं होननायाव दं आरो गोदोनि आबै आबौफ्रा होनो आरो सोरखौबा सोरबा सान गथ' बानानै खाबा सोरबा सासेया फिथाइया गिदिर जायोमोनलायनो।
थायो होननाय औ औ नंगौ दे औ
ओमफ्राय ओ न' बाख्रि बालाफ्राव गोबोरखिजों लिरलायलायनानै बेंलायलायनाय औ सोरगिदिं दोनोमोन आरो
बे बाख्रियाव माबानायानोथ' मानो माबायोमोनथाय
बेबो मोनसे नेमखान्थि माबाबो थानो हागौ एखायनोथ' बानायोमोन
फिथाखौबो जाहैबाय सिबिं होनानै बानायनाय जायोमोन नै एन्थाबखौ।
औ माइब्रा भरा माइब्रा आथा गोनांखौसो होबासो जालाय
माबायाव देबासो जायो मिसिङाव देनाय आजिखालिथ' मिसिं सिगाङावसो देयो सिगाङाव दुब दुब दाबदाब माबाजों उवाजों देयोमोन ना
औ हबा‌ माबाखौ एनथाब जानोबाथाय उवालाव देथारनांगौ। सोमनानै दोनबासो बे आथा जायो नालाय बेखौ उ थारनांगौ आरो
मोनाब्लिब्लाथाय बयनिबो न' न'खराव धुब धुब दाब दाब खोनाखायोमोन आरो बोरैबा मोनसे रिंखांनाय मोजां आंबो खोनायोमोन ओमफाय दानियाथ' मिसिंआव लांसै बांसिना एनथाब गैलाहाय जाहाना एनथाब आरो होब्ला सिगां नाबाथाय एनथाबबाबो थार नांगौमोन।
औ जानोबो लुगैयो ओमफाय देयोबो आरो बांसिन
औ बयबो बैनि न बैनि न आलासिफ्राबो मागोफ्राव फैयोमोन आरो
उम माने मा ऐ मैलाव सौबाबो दै लगायनानै नाफिनबा जायो होनो आरो
जाबाङा मोजाङै
गावस्रानो आथा खम जाबाय नालाय औ
मोजाङै नानांगौ होमबासो जायो एखे नाथाब थारनांगौ मोजाङै नानानै सालिफिनबासो जायो आरो ओमफाय नों देना लानायानो मोजांसै उवालाव उवाल
देयो जाहाथ'
उवालखौनो मोनबां लासो दानिया
ओं उवाल खोनो नुनो नागिला उवाल डिंखि
औ माबा अनला जानोबा बेयावनो देनाय जायोमोन सिगांनि समाव दानियाथ मागोआव फिथा देनोबो गैला जेन अबबा अबबा जायगायाव बबेबा बबेबा जायगायाव दिंखिखौ बाहायनाय जायो आरो
औ जोंथ दिंखि बाहायफेरनो मोना नालाय उम जोंथ दिंखि बाहायबोनाय मोना दिंखिखोनो सौ रोंनाय नङा
रोङान दा
रोंखाया जोङो वालखौनोबा देथारला देयो मालाबा देबानो
औ।
देनोनो मोनफ्लांलाबा दाना
औ। सिगांनि बायदि अनला ओंख्रिखौनो जाबांलासो दानिया।
औ जालाथ' आरो उवालाव देनानै।
ए दानिया सब मेसिनावसै मेसिनाव देना लाबोसिगोन अनला ओंख्रिब्लाबो मेसिनावसो देनानै जासिगोन।
आरो मागोआव फिथा देबावनो
औ बेनोथ' देनाया देयो आरो खायफा दानिया। दाबो दङ दंनायालाय उवाला मागोआव देनोबा दिहुनो आरो।
साफा सुस्रांलायनानै सुस्रांसिगोन फोरानस्रांसिगोन।
औ सिबिंफोरखौबो औ। बेबो मोनसे मोजां मोनसे नेमखान्थि। जाबाय आरो मोजांनो। बयहाबो खालामो नालाय बेबायदि। बिदिनो एखेनो। मोजां आरो बिस्राबो सावबाय जोंहाबो सावनोसै। बेस्राबा जाबाय जोंहाबो जानोसै। होननाय जायो आरो। आरो आलासिफ्रा फैनाय जाखायो नालाय मागो गोफ्राव
फैखायो बोसोर गोदानाव माने खामानिफ्रानो मागोफ्रावसो मागोफ्रावबो फ्रि जाहैयो नालाय। खामानि गैया नालाय ओंखायनो आलासिफ्राबो थांना थांना फैखानोसै होननानै। मागो समावनो जाहैखानोसै नङाबा सोलाबनाय नङा खामानि मावबा धुमधाम जायो होननानै आरो।
औ औ।
बोसोर गोदानजोंबो आलासि
बे समावबो आरो माराफ्रा जोबस्रांहैयोल'। सो ने?
ओं माइ माने खेथि बाथि बोखांनानै माइ मारा हेरि जोबनानै गासैबो जोबखांनानै।
ओं खामानि जोबस्रांबाय नालाय आलासि जास्रांसैलाय आरो मा मागोनि। बेफोरबायदि फोरबोआव बेराया ब्ला बेरायनोबो मोनखाया नालाय न'नि खामानि फोरजोंनो गोदोनानै थानांगौ नालाय बयबो।
न'नि खामानिफोरखौबो गारनानै थांनो हाया नालाय।
खौबो लेंहरनानै बेयावनो न'आवनो फिथा सावनाय सावखानाय हिसाबै जाहोहरनो मोजां आरो मागो समा। आरो बे समाव बेदर आखाइ जोबनो थाङा नालाय आलासि फैबा लोगो दिगिखौ सोंहरनो मोजां। लेंहरनानै जाहो हरस्रांनो मोजां आरो।
मागो दमासिया फैबा जागोन बेफोरबायदि होननानै दाउ अमा फिसिनानै दोनखायो नालाय। जानाय ज-जमा आलासिफोरखौ बिनिखौबो बिनिखौबो लिंनानै ओं जासिगोन आरो दु खु दाहा बावगारलायनानै
औ फोरमायलायसिगोन गावबा गावनि गोसोनि खो था आंहा मा जादों बिहा मा जादों फोरमाय
ओम ओम गाव गावबा गाव गावबा गावनि ओ प्रब्लेम खैफोदफोरखौ खोनथासिगोन आरो जेनेबा।
औ।
आरो मागो बायखांबाथाय बयबो खामानियाव हांफिननांसि
मुखुब जाफिन नांगौ गोनां जायो नालाय
मागो मास मोननै मोनथामसो थांना बैसागु जाबाय बैसागुआबोथ' गायनाय फुनाय जालायबाय आरो माइ मारा
गोखा गोखै जानाय बायदि जेबो नेम खान्थि गैयाना गो माबा मोनसे जानायनि फिथा जानायल'सो बिनिया औ। फिथा जानानै सानथाम जायोमोन नामा मागोआ?
बिदिनो फालियो सोरबा सानथाम सोरबा सानब्रै फालियो आरो। फालिनायालाय बांद्राय गोबाव गोबाव फालिला खामानि दङहाय खामानि मावनांगौहाय आं थाब थाब दोननो माबाजोबबायहाय दानि जुगाव। गोदो बेफोरखौ नायामोन खामानि दामानिफोरखौ रंजानायावथाय रंजानायल'मोन आरो। दासो बेफोरबायदि गैला।
खोनादोंना नोङो?
हेलौ
खोनाखोना खोनायाखै लोगो?
मा
गाननाय जोमनायफ्राबो मोजां मो जां गोदान गोदान गानसै लानोसै बे समाव।
औ मोजां मोजां
ओं फोरबो मागो बायदिसिना फुजा फोरबोबाथाय गाननाय जोमनायफोरखौबो गोदान गोदान लानाय जायो आरो।
माने बोथोराबो सोलाय नालायमफ्राय ओमफाय गाननाय जोमनायखौबो सोलायसै होननानै सोलायनाय जायो आरो।
औ।
बयबो।
फिथायाथ' बेनोसै।
ओ माला थाङो फाथाखौनो मोनलायलायलाय माथो।
औ बिदिनो आरो फोरबोफ्राबो दाना थाब थाब फैसै।
थाब थाब मोनसै आरो थाबथाथ' माबाफोरा गोदोनि बायदि समानै दङ थेवबाबो थाब थाब मोनसै आरो दानि जुग
औ मानोबा एसे थाब थाब फैनाय बायदि मोनो आरो।
औ
नै माइ गायखांबाथाय मागो फैनोसै लाय
औ
फिथाफ्रालाय बेनोसै सानसे सावबाय जाबाय आंगायबाय थेवब्लाबो बैनाव बेरायहैनानै जोंहानिखौ जानायदोहाय होननानैनो आरो जालायनोसै।
औ एउ। बयनिखौबो जानो
औ
बयखौबो थानाय लुबै ना बयबो बयहाबो साव नालाय।
गामिनि मानसिफ्रानो बेरायनानै जाफैजोबनाय जायो नालाय। बा बेरायफैनानै साफा सानै बिदिनो गामिनिफ्राय साफा सानै फैनायावनो जा फैनाय जायो नालाय आरो बिदिनो मालाबा समाव गामियैनो जमा बेरायफैनायबो जायो नालाय बेफोराव बुरजा बुरजा फिथा सावनाय जायो आरो।
आरो फिसाफ्रा खायफा खायफा मानसिफ्राबो बुरजा फैसिगोन नालाय थोलाय लायला गथ' गथायफोर सोरनिबा न'खराव जमा जासिगोन।
औ।
सोरनाबा आरो गैया।
औ सोरनावबा थाङा सोरनावबा। ओ थाङो आरो बेखौबो।
औ।
दिनो आरो ग्रोब बहाबा थांफ्लांनायखौ नुहरबा फैहाय जोंहानाव फिथा जानो होनोबाथाय ज' हाबफैसै जासिगोन आरो होमबाना।
औ।
फिथाफ्रालाय बिदिनोसै सोर जायखौ हायो बेखौनो सावलाबायनानै सावलाबायनानै जासिगोन आरो मा।
औ।
माबाफोरखौबो जायो नारेंखलफोरखौबो रुखिनानै?
ओं लादु बानायो सिलिंफोरजों
लादु बानायनानै आरो बिदिबो खालामो मोनसे दाइस दंना फिथा बानायग्रा ओमफ्राय नारेंखलखौ एवना लानानै बे दायस सिङाव नारेंखलखौ होनानै ओमफफ्राय ओरै ग्रोब खालामना होबाथाय बे फिथा जाबाय आरो
उम।
आखायानो नांला दानिया दाइस दुइस दंजोबो फिथाफोरनियाबो
ओंखारजोबबायबा आखाइजों आखाइजों नालाबो जानो रोंलाहाय खहे खथे जाजोबो
फिथा एन्थाबखौ मा होनो मिथिबाय ना फाथिसे ता होनो गुबुन फोरा जोंनियासो फिथा एन्थाब होनो
औ जोंहानो मोजां
जायगालायै जायगा फिथाफोरखौबो बेलेग बेलेग नाम होनो ओफ्रायना फक'रिखौबो बेलेग जायगाफ्राव बरासो होनलाबायो
उम।
जोंनियासो फक